हेल'।
औ नोंथां।
औ।
अ 'नोंथाङा फ्रि दंथ'योना दा माने आं नोंथांनि नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ होमबा जोंङो जोंनि बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नोंथां जोंथ' हाबा होनोब्लाथ' बियो माने संसारनि मोनसे नेमखान्थि जेरै खानानि होखानायबा जोंङो बे बे हाबाखौ जोंङो फाहामा मानि मानिनांगौ एबा जोंङो जानांगौ होननाय बायदिय ना मिथिंगानिफ्राय मोनसे ओ खान्थि। जेरै हाबा जोंना ओ बर'-बर'फोरना हाबा होनोब्ला जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो हाबा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै हाबा गोलाव एबा जोङो सोंनानै लायनाय हाबा लोगोसे खारस'ननाय हाबा दोनखारनाय हाबा हाबनाय हाबा आरो गोरजिया हाबनाय हाबा बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो बे मोनबा हाबाखौ जोङो मोननो हायो। बे हाबा गोलाव एबा जोङो समाजारि खान्थि बायदियै खुंनाय हाबा बेखौ जोङो आङो माने फोरमायनो सानबाय आरो दायो। ओ जोंहा हाबाया ओ सोर जुदि सोरबा न'खराव हाबा जानो थाखाय ओ सेंग्रा एबा सिख्ला दङब्ला बै न'खरफोर न'खरफोरा बा बै सेंग्रानि न'खरा माने दैजों सेंग्राजों गोरोबनाय। जर जुलि होनो थाखाय माने सिख्ला नायगिरो। बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव जुदि बेबायदि सिख्ला दङब्ला बे सेंग्रा न'खरनिफ्राय जोङो सोंनो थाखाय थाङो एबा हाबानि थाखाय रादाय खालामनो रायज्लायलायनो जोङो थाङो। बेबायदि थांनायाव जोंहा माखासे सुबुं फोथायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो माने फोथायनाय दङ जेरै माने बै हिनजावखौ नायनो थांनाय समाव जुदि अखा खोरोमोब्ला जोङो बै हिन्जावा माने रागा खरा जागोन होननानै जोङो बेबायदि साननानै माने फोथायनाय बे जोंनि गेजेराव दङ। आरो जुदि आगसिनिफ्राय आगदाथिं नेवलाय बारस'योब्ला माने गाज्रि ओ मोजां नङा होननानै बेबायदि सानो लोगोसे आरो। ओ आगदानिफ्राय आगसिथिं जिबौ बारस'योब्ला बेबायदि नुयोब्लाबो गाज्रि होननानै जोङो फोथायनानै बे बै सानखौ जोङो थाङालासिनो फावसायो जों एबा उन समाव थाङो आरो। आरो लोगोसे जोंनाव मोनसे ओ बेबायदिनो आरो फोथायबावनाय दङ जेरै बै हिनजाव नायनो थांनाय समाव लामा दथाफोराव जोङो जुदि गोथै गारनाय बा बानना लांनाय नुयोब्ला हौवा नङाबा एबा सोरबा सासे हिनजावा माने थाब थैग्रोगोन होननानै बेबायदि फोथायनायफोर जोंनियाव दङ आरो। बेबायदि बेनिखायनो जोङो माने बै सानखालि जों थाङालासिनो गिदिंफिनबोफिननानै उननि समाव जोङो थाङो आरो। बेबायदि दङ ओमफ्राय आरो जोंनि गेजेराव बै हिनजावनि जोङो आखल आखुखौ सायख'नायनिबो माखासे फोथायनायफोर जोंनियाव नुनो मोनो ओ माने ओ जुदि बै हिन्जाव नायनो थांनाय समाव जुदि हिन्जाव लागोनि ओ न'आव बा बै सिख्लाया सिख्ला सिबबाय थानाय लोगो मोनहैयोब्ला ओ बियो मावथि जागोन होननानै ओ बेबायदि साननाय बा फोथायनाय दङ आरो ओमफ्राय जुदि आरो ओ बेयावनो बे हिनजावसाया जुदि इसिं न'आव हाबजेनन्नायाव आगसि आथिंखौ हरग्रोयोब्ला बियो लोखि गोनां होननानै बेबायदि फोथायो आरो बेबायदिनो जोङो माने हिनजावफोरखौ जोंङो माने सायख'यो ओ मोजां गाज्रिखौ ओ बेबायदिनो फ्राय जोंङो बै हिन्जावनि न'आव थांनानै ओ आसान खेबनाय मोनसे खान्थि दङ जों माने आसाम खेबनानै गारबोयो। जुदि आसानखौ ओ सप्ता खनसेनि गेजेराव हौवानि न'खराव फिदिंबो हफिनोब्ला बा फिदिंफिनोब्ला बियो माने हाबाया जानाय नंङा होननानै साननानै लानाय जायो आरो जुदि बेखौ सप्ता मोनसेनि गोबाव बांसिन दिन बारलांङोब्लाथाय बारलांङोब्लाथाय अब्लानिया बे हाबाया जागोन गोसो दंङ होननानै बेबायदि साननानै जोंङो बाखि खामानिफोरखौ आवगायलांङो आरो जोंङो
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जेनेबा जोंनि बर' ओनसोलाव जेनेबा हाबा जानाया गोबां नेमखान्थिजों जों जायो आरो बे हाबा जाहानाया जोंनि परम्परा बा जोनै जोनोमजों फैफाखानाय रखम बायदि नंङा होमबा मानसिया जोनोम जादोंब्ला हाबाबो जानांगौ नंङा होमबा आरो थै जों सानसे थैखागोनबो बेखायनो जोंनि हाब हाबा जानाया जोंनि ओ बेयो मोनसे जोंनि नै माने गोनांथार आरो मानसिया जिउआव जोनोम जादोंबा हाबाखौबो खनसेल'सो जायो नंङा होमबा आरो नोंथांङा बुंलां संसार जानाया जोंनि हाबानि नेमखान्थिफोरा बर'फोरनिया मोनब्रै रोखोमनि होननानै जेरै खारस'ननानै हाबा होनाय बिदिनो दोर दोनखारलायनाय नंङा होमबा जायखौ नोंङो गोलाव हाबा होननानै बुंङो दायो नोंथांङा फोरमायलांखाबाय जोंनि गोलाव माबा बायाबो बियो मोनसे आरो मा होनना बुंगोन जोंनिया खोरजिया हाबाबो दोंङो बर'फोरनिया नंङा होमबा जायनि न'खराव हाबा हो-हौवासा गैया बै बायसा न'खराव जोंङो हिनजावसा फिसानि न'खराव जोंङो हौवासाखौ जोंङो लानानै थांनाय जायो। बेयो जोंनि खोरजिया हाबा आरो गोलाव हाबा होननानै बुंङोब्ला जों जाय समाव जोंङो नोंथांङा बुंलांखाबाय जेरै ओ हिन्जावसानि न'खराव बा हौवासानि न'खराव थांनानै जोंङो गिबियावथ' जोंङो ओ हिनजावसानि न'खरावनो थांङो । थांनानै जेरैबायसा मान लानानै फैयो लानानै ओ हौवानि न'खरनिया थिग बिदिनो जोंङो हौवासा आर आसथाम सोनानै गारबोयो आरो नंङा होमब्ला जायखौ जोंङो बिसोर रोखोमा जेनेबा जायफ्रा गाहाम मोनलायबाय बिसोरनि नखरजों बिसोरनि नखरजों गोथौ सोमोन्दो थालायबाय बिनिफ्राय बिसोरो ओ हाबानि थारिखखौ थि खालामनायनि उनाव बिथांमोना बे आंनि आस्थाम सोना गारबोनाया जोंनियाव बर' हारियाव दासिमबो दोंङो आरो बिदि नों नोंथांङा बुंलांनाय बायसा जुदि बै आस्थामखौ जुदि ओ सप्तासे बा सप्तानै नि गेजेराव जुदि बिथांमोना आ आस्थामखौ जुदि हौवासानि न'खराव जुदि हरफिनोब्ला माने बै हाबा बिसोरनि हाबा नि रादाय खानायखौ जोंङो गनायनाय नंङा होननानै बे मोनसे फो जोंनिया फोरमायनाय आरो बे माने जोंनि थाखाय हाबाया बियो गनायथाव नंङा होननानै बियो मिथिहोनाय जायो आरो।
औ
जों हाबाखौ जोङो जेब्लासिम अब्ला जिनै बा जि माने आदा मासनि उनाव जुदि जों बेखौ हरफिनाब्ला अबा हार हाबाखौ जोङो एक्सेप्ट खालामबाय होननानै जोङो फोथायनानै लानो हायो आरो बिदिनो जोंनि बर'नि हाबायाव जोङो आ जों गोबां जोङो रंजायो जोंनि बर'नि खाम सिफुं जथा देरजाखौ दामनानै आरो जोंनि बे गोथार जुलिखौ जोंङो हिनजावनि न'खरावनो जोंङो खालामनाय जायो आरो। गोदा हिनजावनि न'खरावनो जों हाबाखौ जोंङो दाननाय जायो ओ जोंङो आरो ओ हाबानि उनाव जोंङो ओ बिथांखौ जोंङो हौवासानि न'खराव बिलाइनानै हरनाय जायो। थिग बिदिनो जोङो मोनाबिलि जाबोला जोङो आइजोनि न'खराव जोङो जाखां लोंखां जानायनि उनाव जोङो हाबानि थारिखखौ जोङो जाय पुन्जिखा नायनानै जोङो हाबा थारिगआ मा समाव जागोन बिनि टाइमखौ नायनानै जोङो हाबाखौ गोथार माने जायखौ आस मा होनना बुंगोन बेखौ हाबा दानगिरि बिथांमोना हाबाखौ दाननानै होनायखौ जों नुयो आरो। बिदिनो जों हर जाबोला। ओ मोना हर गेजेराव ओरै बार'ता एगार'थायाव जोङो हौवासानि न'खराव हगार हरनाय जायो बेफोर रोखोम हुदाया जोंनि बे आसार खान्थिया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ आरो जों बर'फोरा जोंनि बे हाबा जानायखौ जोङो गोबां समावनो जोङो आलादायै जोङो बाहायो जानाय लोंनायफोरा सोरबा निरामिस जायोखौ जों निरामिस जाग्रानो होनाय जायो आरो जायफोरा बेदर जायो बिथांनि बेदर जाग्राखौ जों बेल बेलायाव जों बनायनानै होनाय जायो आरो। मानोना हाबा जानायाव साफ्रोमबो मानसियानो बेदर जाया ना जाया नङा होमबासो सोरबा निरामिस जायो बेफोरनि थाखाय जों एक्सट्रा एक्सट्रा जोङो। जाहोनायखौ जों नुयो आरो। थिग दिनैनो नैथि दिनाव जोङो हौवासानि न'खराव लाना फैनानै जोङो हौवासाखौ नियावबो जेनेबा रिसिपसन जागोन जायखौ आलासि ओ आ आलासिखौ जेनेबा जाहोनाय लोंहोनाय हौवासानि न'खरावबो जोङो जायो आरो बेदिनखालि जोङो ओ हौवासानि न'खराव जानाय लोंनाया जायो आरो। हौवासाफोराबो गावसोरनि न'खरनि आलासिफोरखौ लेंहरनानै गावायनि गोथार जुलियाव आ दसे सम नुजाथिफैनो हांख्राय हरनाय जायो आरो। बेबायदि ओ आसार खान्थिया जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो दङ' आरो दासिमबो जोङो जों सोलिबाय थानायखौ जों नुयो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोङो हाबाखौ जोङो बोरैहाय जोंनि बर' ओनसोलाव दासिमबो जों फालिबाय थादों।
औ। ओ-ओ जोंनि- बर' ओनसोलावथ' बे हाबा होनोब्ला जों बिदिखौनो माने आगोलनि नेमखान्थिफोरखौनो। माने जों बांसिन नुनो मोनो आरो जोङो। बै हाबा खालि जोङो ओ हौवाजों लोगोसे बैराथि थांफानाय लोगोसे ओ बार लामफा थांफानाय ओमफ्राय बे बिबान लांनाय। बेफोरबायदि माने जेरै गावबा गाव नेमखान्थि थायो सोरबा गय गय आ गय फाथै बेबायदिनो गावबा गाव मोनसे हिसाब बा माने हिसाबजों बिहरो आरो बेखौ गय। सिनि, सा बिलाइ, बा जौ बेफोरबायदि गाइखेर बे बफोरबायदि माने बिबान लांनाय जायखौ जोङो ओ मोनसे ख बा माबाजों माने बाननानै लाङो बेखौ बेफोर खान्थिया दाबो दङ जा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो उनावहाय बै ओ बार'लाम्फाफोरा बैराथिफोरा साहा फुदुंनानै गय खावनानै जाहोनाय। बारुलाम्फाफोरा मोसाहोना मोसफोरखौ मोसा होनाय। बेफोरबायदि खान्थिया माने दाबो सोलिनानै दङ जोंनि आ। फोर बेबायदिनो जोङो हाबाखौ खुंनायखौ जोङो माने नुनो मोनोसै आथिखालावबो।
औ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बे सोरनावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन दे होमबा।
गोजोननाय थाबाय।